औ खोनादों
औ खोनांदों नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन औ हागोन
माने आं नोंथांजों कल खालामनाया माने मोनसे सायाव सावरायनोसै आरो ना जोङो
औ
औ दा आयदाखौ मा लानो बिदिबा नोंथां एसे फोरमायनो नामा नोंथाङा
औ औ जायो नोंथां आयदा खौ लानाया जेनेबा लाजायो बिदिनो जोंनि सावस्रि सावस्रिफोरनि सायाव ला आरो जेनेबा आबहावा आबहावानि सायावबो नै ओ आथिखालनि आबहावाआ आरो माने गोदोनि आबहावा माबायदि सोलायबोनाय नुखो बेफोरबायाददिनि सायावबो लाजायो
औ
जेक जोंना दा मेन माने जोंनि नुबोनाय नोजोरजों नुनायावहाय बा मोनबोनायाव जिबायदि सोलायबोनाय जों नुबाय शउन्दैनिफ्राय लानानै नै दासिम माने बेफोरखौ सावरायजायो आरो नोंथाङा माबायदि मोनदों बा आं माबायदि मोनदों बेफोरखौ सावरायायनाय मोजां आरो बिसोरो
दा बिदिबा जोंहा आबहावायाथ' जोबोद सोलायबोदों आरोना जोंनि बोथोरफ्राबो हमनाला जोंनि आबहावाया गुबुंलेबो जादों गोदोथ' बिदि नङामोन ओमफ्राय जों जों एसे उन्दैयावबो जों बेसिबां नुवा खालामो आरोना बेसिबांफ्रायाय जुदि गरम जानाय गुदुं जानाय बोथोरफोरखौ दा जोंहा जों दा देरबोनाय लोगो लोगो जों एसेबाबो माने बिदुंखौ बारायनायखौ जों हमनो हादों आरो नोंथां दा बिदिबा नोंथाङा एसे ओ बुंबावगोन नामा? माने मारै आबहावाया मादै सोलायबोनायखौ नुदों आरो मा मा बायदिहै जों आबहावाखौ रैखाथि होनो हायो औ
औ औ हागोन हागोन जिहेथु आबहावा बुङो अब्ला माने जोंथ नोनथिखायो गासिबो सोलायबाय होननानैहाय नङा होमबा जिथ बेबायदि माबायदि सोलायदों होनोब्ला जेनेबा जोङो आंनि मइेनलि नुदों आरो नै दायो नै दानि समावहाय जेनेबा जों उन्दैनिफ्रायनो गामिनिफ्राय गामियाव थानाय मानसि बा गामियारि मानसि आरो। जिहेथु गामियारि हिसाबै आं गामिनि जाथायखौनो आङो एसे बुंलांनो सानदों आरो। जिहेतु गामियाव सिगांनि समावहाय जोंना मा जानो जों उन्दै समफ्रावहाय जेब्ला बैसागु फैसि फैसि जायो अब्ला जोंना गानफोर दंना ओ दाउ खोवौ गाब फै गाबनाय बेफोरबायदि जेनेबा सिगांनि समाव बेबायदिनो दाउखौ गाब फैयोमोन आरो बारदै सिख्ला फैनाय जिहेथु होनो। गानफोर दं जोंना बर'नि जिथु सिख्ला फैनाय बारहुंखाजों जोंना माने बारजों अखा जों फैयोमोन आरो माने खनसेलाबो बोसोरावहाय। दा बेफोरबायदिखौहाय नै आथिखालाव माने नुनो मोननायखौ माने आं खम नुलांनाय मोनदों आरो जिहेतु माने बोथोरजों समान माने बा बोथोर लानानैहाय बा समजों लोगोसे माने बेफोरखौ नुनो मोननो थांला आरो जिहेथु माने सिगां माने गामियाव था योब्ला माबायदि माबा मोनसे ओ सम बोथोर फैयोब्ला माने गोसोआव रंजाखांनाय फैनाय बेफोरबायदिखौ माने खम नुलांनाय नुनो मोनदों आरो जिहेथु जोंना माने बोथो रानो माने मिलायला जालांदों आरो समजों लोगोसे माने जोंनि जितु आबहावा जिथु नै दा सान नाय जोंनिया जेनेबा नै दा दैज्लां बोथोर माइ गायनायनि बोथोर दा जोंना नै माइ गायनायावबो दा जों नुनो मोनो जे माने ओ खोथिया फोनो थाखाय जोङो सिगांनि समाव जों बेफोरबायदि ओ दै सारनांनाय बा माखासे मेसिनारि बुस्थु बाहायनानै दै सारनानै जोङो खोथिया फोनांनाय बेफोरबायदिखौ माने सिगांनि सम समावबा गोदो नुनो थांनाय जायामोन आरो आथिखालावहाय मा जायो जोंना खोथिया फोनो थाखायबो जों दैनि माने गोनांथिया जोंना गोबां माने खम बो बा माने जों दै मोनो थांला माने गोबां अभाब जाबाय जोंना माने अखाया माने नांगौ समावहाय जोंना माने हानायखौ नुनो मोनला आरो।
नंगौ नोंथां।
जिहेतु नै दा खोथिया फोनायाव जोंना माने बोथोरजों समजों लोगोसे माने अखायानो हाला। माने बेबायदि जालांनायखौ माने बांसिन नुनो थांदों आरो जि ओ आरो मेन बुङोब्ला बेबायदि आबहावा गुबुंनाय होनोब्ला माने आं बेखौ बुंनो थांगोन जे माने सिगांनि समफ्रावथ' जोंना मा होनो बेखौहाय ओ गेसफोराथ' जोंना गैयाबो नङा होमबा?
नंगौ - नंगौ ओंखाम संग्रा गेसआव
जि खिन्थु दानि समावथ' ओंखाम संग्रा गेस दङ जों मा खालामो आथिखालावहाय जोंना बारियावहाय सिगांनि समाव सबनिबो न'खराव नुनो मोनोमोन जे माने दंफां गिदिर - गिदिर थायोमोन बा दोनोमोन दंफां गिदिर गिदिरफोरखौहाय। आथिखालाव मा खालामो दंफां गिदिरफोरखौहाय ओ गासिबो माने सबखौ बाथाम बाथाम हानो थाखाय बिराद माने एसे दंफां देरबानो बाथाम हानाय फाननाय माने बेफोरखौहाय बांसिन नुदों आरो। जिहेतु सिगांनि समाव जों दंफां गिदिरफोरखौ दाननो माने साननांगौ जायोमोन। माने जोंना माने लाखिनांगौ गोनांथि जायोमोन मानि थाखाय होनोब्ला जोङो दंफां गिदिरफोरनि दालाया जोंना बोसोरसे बोसोरसेनि बननि थाखाय खामानि होयोमोन नङा होमबा।
नंगौ नंगौ नोंथां।
जिहेतु बे बेनि थाखायनो जों माने दंफां गिदिरफोरखौ जोङो। बारिफ्राव देननांगौ जायोमोन आथिखालावहाय माने दंफां लाइफाङा बेफोरबायाददि बा माखासे जों दंफां लाइफांफोरखौ गोबां माने दानफायो। बा जायगाफोरखौ जोङो सिगांनि समावथ' गोबां हाग्रा जायोमोन नङा होमबा। बा दा आथिखालावथ' जोंना। हाजोफोरखौबो जोङो मा खालामो ओ मानसिफ्रा दखल खालामनानै बेयाव बेहाय आरा बानायनाय नुयो माने माखासे औवा थुबाफोरखौहाय दानस्रांनानै सावजोबनाय माने लांदां खालामनाय माने फुरा माने हाजो सिङावहाय माने लांदां खालामनानै माखासे खेथि मावनाय बा माने बेफोरबायदि माने हाजोफोरा अखा हायोबानो माने ओ गाहायनिफ्राय गाहाय जालांनाय बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनदों आरो आरो जिहेथु जोंनि दा आबहावा बेफोर जाहैबाय जोंना दा माने गारि मथर सिगांनि समावथ' नों गोदो जोंना गारि मथरफ्रा गैयामोन नङा होमबा जों हानथि फब्लाबो जोङो ओ गंफा गंनैल'सो गारि मथरखौ नुनो मोनोमोन। बेबायदिनो जोंना साइकेलफोरजों हान्थियोमोन। दा जोंना गारिफोरनि उखुन्दै गनाय आरो माखासे गिदिर गिदिर ओ खारखानाफोरनि फोरनि उखुन्दै गनाय इफोरनि थाखायबो जोंना माने मा खासे
औ औ
ओ आबहावाया गुबुंले जालांबाय आरो मेन जोंना मा होनो आथिखालाव सुबुंनि अनजिमाया बांबाय नङा होमबा।
बांबाय बां नंगौ।
सिगां एसे खममोन आरो जोंनि जिहेथु बुस्थुफोर बाहायनाय जों प्लास्टि आरि बुस्थु बांसिन बाहायनाय जायो आरो दानिया। जिथु प्लास्टिकारि बुस्थुफोरखौ जों बाहायनायखौ जोङो माबायोब्ला आथि ओ
आबहावाखौ जोङो गोग्गो लाखिनो थाखाय मा होनो बे प्लास्टिक आरि बुस्थु बाहायनायफोरखौहाय जों बाहायब्लाबो जिथ' मोनसे जायगाफ्रावबा दाब माने बिदि जानला मोनला गारा लाबासिनो इफोरबायदि जमा दोननानै सावोबा माने मोनसे जायगायाव सावोब्ला माने जोंनि आबहावाफोरखौ माने एसेबाबो मोजां लाखिनो हानाय हालांगोनखौ आं सानो आरो। दा बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबा बुंनो सानो नोंथा
नोंथां जोंहा माने आबहावा बुङोब्लाथ' जों मिथिंगानि जाय जोंनि मिथिंगाया जोंनाव होदों बेखौ जों गासैखौ खौबो लानानै जेरै बार, अखा, दै बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बा जोंनो ओ खौनो जोंनि हां लानाय हगारनाय गासिबो माने बेफोरखौनो जों आबहावाफोर बेबायदि बुंजायो आरो। दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जों आबहावाया माबोरै सोलायनो हमदों आथिखालावहा बेफोरनि सायावहा आं बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि बिदुङा गां बांगासिनो जोंनि बुहुमनि बिदुङा जायनि जाहोनावहा जे बिदुं बांनायनि जाहोनाव आ जोंनि बे सा मिरु आरो खोला मिरु बुहुमनि सा मिरु आरो खोला मिरु थानाय गिदिर गिदिर माने आ बरफ नि हाजोफोरा गलिबोनो हमदों आरोना नोंथां आरो बे गलिनायजों जोंहा आ दैनि बिबाङा बांबोदों आरो बुहुमावहा माने जोंहा लैथो लैथो मानि दैनि बिबाङा बांबोगासिनो जायनि जाउनाव आ जोंनि जायफोर बिथां ओ जोंनि बे आ दिप दिबारि जायै हा हादोरफोर दं आरो ना नोंथां। बे दिप आरि हादोरफोरा मोनसे समाव माने बियो दैनि सिङावसो थांजोबगोन होननानै मोनसे मोनदांथि लानाय जादों आरो जोंनि माने बिदियानगिरिफ्रा बेबायदि आरो ना। बोथोर बिगियानगिरिफ्रानो जा बा जोंनि बा बे जोंनि आ भुम खौरांआरि बिगियानगिरिफ्रा बेफोरबायदिखौ बुंनाय जादों आरो ना। नंमारगौ बे खोथाया सैथो आरो ना जेरै' नोंथां जों ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि भारत लैथोमानि लैथोमायाव थानाय मोनसे हादोर दं दिपारि हादोर बेनो जाबाय मलदिप्स होनना बुङो नोंथां। बे मलदिप्सा माने सिगां माने बियो जोबोद एसे गुवारमोन आरो ना माने दैया साखो बाखोममोन आरो बेखौ नाथाय बिनि बेयो खमायलांगासिनो आरो ना मानोना दैनि सिङाव थांगासिनो आरो दैया बांदों नालाय एसे बिदि औ बेखौ जों नुनो मोनो आरो ना। आरो बेबायदिनो नोंथां जायफोर हादोरफोरा माने लैथो जिङाव दं बेफोरनियाबो माने लैथोनि दैया बारि लांनानै एसे एसे खमै लांदों आरो बेबायदिखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां। बेखायनो जों बे आबहावा बा जोंनि बे ओ गुबुंले जानाय बे बिदुं दुंगुनाय जों बेफोरखौ माने एसे जोङो सांग्रां जानांगोन आरोना एसे माने जोबोद सांग्रां जानांसिगोन आरो आथिखालावहा
औ।
एसे मा मावथांखिफोर जों थिरांथा खामना लानांगोन जों मा मा मावनांगोन बेखौ हमथानो थाखाय बेफोरबायाददिखौ जोङो थांखि लानांसिगोन बा जों साफा साफा सोद्रोम सोद्रोमा फोरा बा जों गावबा गाव माने सासे सासे मानसिफ्रा सुबुंफ्राबो जों बेफोरखौ हमथानो थाखाय जों गावबा गाव खामानि मावलांनाया जों मोजां जेरै ओथां जों फिफां बांसिन गायनाय बा फिफां जों दानफायनायखौ खमायनाय बेफोरबायदि आरो आरो जोङो आबहावा गिजिरा खामनायखौ खमायनाय जेरै' जों ओ प्लास्टिकनि जिरादफोरखौ बाहायनायखौ खम खालामनाय ओ जोंनि सिगां जोंनि आबै आबौमोननिबो समावथ' बेबायदि प्लास्टिकनि बाजियादफोरखौनो बाहायनाय जायामोन मानोना बिथांमोना गासैबो बाजारफ्राव थांबो मोनसेल' मनाफोर ला थाङोमोन बा ओ बिलाइफोरजों बोननाय बेफोरबायदि बुस्थु जिरादफोरखौ बायोमोन नङा होमबा। बांसिन ओ जिरादफ्रानो बे बे बिलाइजोंसो बोननाय जायोमोन आरो ना। मैगंफोरखौनो होन बा नाफोरखौ बेदरफोरखौबो गासैबो बिलाइजोंसो बोनना हरोमोन आरो। थ बेबायदि आरो ना आरो
गोदोनि मनाफोराबो जोंना मा खालामो जिहेथु जोंनि मि थिगानिफ्रायनो मोननाय जेरै' बो फाथोनिफ्राय मोननाय
औ औ नंगौ फाथोजों हेबनाय बा औ उम नंगौ। आं गोसोआव फैदों आरो ना दायो माने फाथोजों हेबोमोन जोंनि न'आवबो आबै मोना बा आबौ मोना आं नुदों आरो आं जेब्ला उन्दैमोन नालाय अब्ला आं नुदों आरो फाथो थ' जोंहा न'आव थाखायो गावबा गाव न'आवनो फारसे जों मावोना फारसेनि दुरुंफोरखौ खौ जोङो न'आव खामानि मावनो दुरुं बानायनो होननानै जों फाथोखौ। आबाद मावखायोमोन आरोना गोदो गोदो गोदो गोदाय। बेखायनो जों बे फाथोखौ जिरनानै मोजाङै जों दुरुंफोर बा जों बे मनाफोर बस्थाफोर जों न'आवनो हेबनायखौ जों नुयोमोन आरोना। बेबायदि आरो नोंथां थ' बिदिबा जोंहा समावबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ दे बिदिबा दोनथ'बाय नोंथांजों रायज्लायनानै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों।
औ नोंथांजोंबो गोजोननाय मोनदों औ दे नोंथाङा दे।